अ
हेल' खोनादोना खोनायाखै आं रायलायनायखौ। अ खोनादों नोंलाय मा खालामदों।
दं ओरैनो लामायाव। खोनायाखै नामा?
ए मा होनदों
लामायावनो। नयाव दं ओरैनो जिरायना। खोनायासै हेलौ खोनादोंथ' खोनादों।
नेटवार्कआसिदा जान ना माथो मोजांखौ खोनासलाय। मा खालामगासिनो नोंलाय? हेलौ
गोबां लामायावनो जिरायना ओरैनो
मा मा होनदोंमोन आ। माबायदिथाय नोंनियाव नेटवारकआ आंनियावथ' एसे मोजाआनोमोन।
खा खोमबायना? हेल'
ओ खोनादोंथ'
ए खोनाबायो
खोनादों ओ।
बहा दं नोङो दा न'आव ना अबावबा थायो टाउनाव थायो नामा?
लामायाव लामायावनो दं ओरैनो।
मा
लामायावनो दं ओरैनो
ए माबा माबा नेटवार्कआ ओ नोंनिया बारा मोजां नोंनि रावफोरखौ मोजांखौनो खोनानो मोनाखै।
खोनाबाय एबार हा
नों खोनाबाय दे साबसिन खोनाबाय एबार बहाबाफोर बहैदोंमोन नो हेलौ।
बेरायनायाथ' बेरायहैयाखै
एसे मोजां जायगायाव थानो मोनबा मोजां जागौमोन मोजां खोनाफिनासै। एसे मोजां औ औ हेल्प खोनाबाय ने एबार
खोनाबाय एबार
हेल' औ खोनाबाय दे एबार नोंललाय आंनिखौ खोनानो मोनदों ना मोनाखै।
ओ ओ खोनादों।
हो
खोनादों ओ
अ खोनागासिनो दा?
औ खोनागासिनो।
गरम जालांबाय नोंसिनिथिंलाय माबायदि अखाफोर हादों नामा दासान्दि
दिनैथ' हायासैनो सान्दुं गोसाथार दिनै बोथोरा।
अ दा बोथोरा माने बां बिदुं बांनाया बांलां बांलांगासिनो मिथिना मिथिया नोंलाय? माने गरम जाबोदों बांसिननो मोननैसो एसे जाहोनफोरखौ खोन्थानानै होलाय देलाय मा मानो जोंनि बिदुङा बाङोमोन एसे नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैदों।
बिदिङआथ' बिदिनोसै गोदोनिफ्राय आथिखालाव
औ। हेलौ हेलौ मा होनदोंमोन। हेलौ। हेलौ। हेलौ। अ हेलौ। खोनायासै नों रायज्लायनायखौ हेलौ।